नोंथां।
माथो खालामगासिनो बोथोराथ अखा हाहां हाहांसो जादों माथो।
औ आंङो बरथमान जिरायनानै दङ नोंथां।
अ जिरायनानै दंना।
औ
फरायसालियाव थाङाखैमोन होनबा दे
अ जोंना दिनै फरायसालिया माने जोंना आनजादा खाथियाव सफैबाय नालाय। बिनिखायनो दिनै बन्द। द' होदों आरो
बन्द' होदों ना दे मोजां फरायनानै मोजां हो मोजां जिउआव साक्सेस जाथो
औ जागोन नोंथां
जोंहा दा मोनसे आयदानि सायाव जों सावरायनांगोन। जोङो सासे फरायसाया माबायदि फरबाथाय माने मोजां बाजाराव लिरनो हायो होनोब्ला बोरै सानगोन नोङो नोंथां।
सासे फरायसाया माने बियो बिथांनि कन्डिसनावबो माने दिडपेन्ड खालामगोन जे सासे फरायसाया मा बायदि फरायनो हायो बा बेसेबां गोरों बिथाङा जुदि बिथाङा एसे गोरोंब्ला आरो। बिथाङा बिथांनि एसेबां बुरजा नाम्बार नाङाब्ला अब्ला बिथाङा दसे दसे फरायब्लानो एगजामखौ ओरैनो फरायनो। ओरैनो पास खालामनो हागोन जुदि जुदि सासे फरायसाया फरायनायावहाय एसेबां गोरों नङाब्ला बिथाङा सानफ्रोमबो फुङावबो फरायनांगोन आरो हरावबो फरायनांगोन आरो जुदि सम मोनोब्ला सारावबो बिथाङा फरायनांगोन। अब्लाना बिथाङा मोजां मार्क लानानै पास खालामनो हागोन।
औ नंगौ औ नंगौ दे बुंलाय मा बुंदों नोंथां?
ओमफ्राय नोंथाङालाय माबायदि सानो जे सासे फरायसाया फरायब्ला आनजादाव गोबां मार्क मोननो हागोन
औ नोंथां जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो गावनि सायाव नोंथाङानो बुंलांबाय जों गावनि सायावनो सोनारो बियो गाव मोजां फरायोबाथाय मोजां नाम्बार लाहैनो हायो। ओ। जोङो मोजां फरायनांगौ। बा बिनि अनगायैबो जोङोारा फोरोंनायखौ जोङो मोजाङै नोजोर होनांगोन बा खोनासंनांगोन मास्टारा माबायदि फोरोंदों बबे साबजेक्टखौ फोरोंदों अबे लेसननिफ्राय फोरोंदों मा आयदायाव फोरोंदों मानि सायाव फोरोंदों। बेखौ जोङो नायनानै जोङो मोजाङै खोनासङोब्ला जोङो रोंगोन बा मोज नाम्बार लाखिनो हागोन थागोन आरो आनजादफोराव बा इगजामफोराव जोङो मोजाङै सासे फरायसा जानोबा जोङो ओ बिमा बिफा फोरा ओ फरायसा फोर बा गथ' गथायफोरखौ मोजाङै जोथोन लानानै मोजाङै ओ फोरोङोब्लाथाय मोजाङै जिउआव साक्सेस जागोन बा फरायनायनि बेलायाव गोसो होगोन नाङा फाङा बिमा बिफाफोरा रायोब्लाथाय फरायसाफोरखौ बा गावनि गथ'फोरखौ आ मो मोजां गोसो होनाय नङा जों बिनि बेलायाव जों बुंनो थाङा अब्लाबो जोङो सासे फरायसाया माबायदि जानांगौ होनोब्ला जोङो फाफ्रोमबो बिथिङाव जोङो गोसो होनांगोन फरायनायनि बेलायावबो खामायनायनि बेलायावबो सोमोन्दो लानायनि बेलायाव सोरजों माबायदि रायलायनांगौ सोरजों माबायदियै ओ मोजां सोमोन्दो लानानै रायलायोब्ला मोजां जागोन बैफोरखौ जों फरायसाफोरा आ मिथिनांगोन फरायनायनि गेजेरजों साफ्रोमबो खौ माने फरायसाफोरा बेफोरखौ लांफानांगौ सोमोन्दो लानाय माखासे गेदेरफोरजों माबायदि लानानै रायलायोबा नोङो मोजां मोनजागोन बा आं बिदिन्थि हिसाबै ओ सासे गेदेर गेदेरा साइकेलसो फैबाय थानाय फैबाय थानाय गेदेर खौ सासे फरायसाया माथो होनांगोन आदा बा सार बा मायाव थांदोंमोन मायाव खालाम मा खामानियाव थांदोंमोन बा बेफोरबायदिखौ जोङो रोंजोबोब्ला बा बिनि रायलायनाय हनायफोरा मोजां जाजोबोब्ला सोलोंथाइनि बेलायावबो ओरैबायदि बिदि मोजां जागोन बा सोलोंथाइनि फारसे गोसो होगोन मोजां फरायनायाव साक्सेस जागोन जिउआव जोङो सोलोंथाइनि बेलायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोसो होनानै जोङो फरायथार फरायथारनांगौ होनोब्ला जोङो माखासे ओ सारा माबायदिखौ फोरोंदों बैखौ जोङो गोसोखांनांगोन माबायदियै फरमला होदोंमोन फरमलाखौ जोङो मेन गोसोआव लानांगोन गोसोआव लानानै जोङो ओ मखास्थ' लाबा बा बेखौ प्रेक्टिस खालामफैबाय थायोब्ला जोङो जिउआव मोजाङै ओरैनो आनजादफोराव जोङो नाम्बार बा अनजिमा जौखोन्दोफोरखौबो जोङो मोजाङै लाखिनो हागोन आ इगजाम खाथिफोरावबो जोङो माखासे जोङो फरायाब्लाबो जोङो माखासे आन्दाज बा जोङो माखासे टेकनिक बा नोंनि रोंगौथिखौ जोङो माखासे फरायसाफोर ओरै दङ माने ओ गोबां फरायाबाबो एसे फरायबाबो इगजामाव बा आनजादाव मोजाङै जिरायनो हायो बा जाय फरायनायनि जाय फरायो बैनिसो समानबो नाम्बार लाखिनो हानाय गोबां फरायसाफोर दं आथिखालाव। बेनिखायनो जोङो फरायसानि बेलायाव आङो बेखौनो बुंनांगोन ओ जोङो साफ्रोमबो फरायसाफोरा फरायनायनि बेलायाव ओ एखे नङा बा सोरबा गोबावजों मुखास्थ' हायो सोरबा दसेजों बुजियो सोरबा ओ मास सप्तानै सप्ताथामनि गेजेरावसो बुजियो सोरबा आरो लोगो लोगो सारा फोरोंनायनि गेजेरावनो बुजा बुजियो दसे दसेनो सारा ओ नि सोंनायनि फिननायखौ होनो हायो बिदिबो गोबां फरायसाफोर दं बेनो माने सोरनाबा साननो हानाया गोख्रों सोरनाबा साननो हायिया माने खम बिदि थायो, आरो नोंथां नोंथाङा?
औ नंगौ बिदि थायो थानायलाय माने गासैनिबो ओ माने हानाय गोहोआ एखे एखेथ' जाया नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
औ।
बिदिनो गावनि सायाव सोनारसिगोन आरो जाय फरायसाफोरा मोजाङै ओ नाम्बार लाखिनो हानानै मोजां जायगायाव फरायनो बा मोजां फरायसालियाव फरायनो आथिखालाव गोरां गोरों गोरों फरायसाफोर ओंखारबाय बा साख्रिनि बेलायाव ओरैबायदि कम पिटिसन बा सोर गोरोंसिन सोर माबा गोख्रोंसिन बिनि सायावसो सोनारसै आथिखालाव आथिखालावथ' गोबां साख्रि ओंखारदों बेफोरनि सायाव जोङो मोजाङै सेस्था खालामोबा जोङो मोनगोन पुलिस बायदि बायदि बिदिनो ओंखारगासिनो दं जा जोङो बर' फरायसाफोरा बेफोरनि सायाव जों गोसो होयोब्ला मोनगोन आरो जों नंगौ जोङो गेलेनाय बिथिं बा जोङो फरायनायनि बेलायावबो जों गेलेनायखौ लांफानांगोन जों गेलेनायनि बाथ्राखौ जों बुंनो थांला जों फरायनायनि फारसे जोङो दा सावरायनाय नालाय जोङो फरायनायनि फारसे जों सावरायनांगोन गोजान जायगायाव जों फरायनो थायो होनोब्ला जोङो बिमा बिफाखौ गारनानै थायोब्लाबो जोङो माखासे समाव ओ फरायनायनि फरायनायनि फारसे जों गोसो होनांगौ जायो। जों न'खरखौ गारनानै गोजान जायगायाव फरायहैनांगौ जायो जा जोंनि गावनि थांखियाव जोङो सहैनांगौबा जोङो न'खरखौ गारनानैब्लाबो गुबुन जायगायाव फरायहैनांगोन बा रुमाव थाहैनांगोन बा हस्टेल थाहैनांगोन जि साननाय हनाय बा बिमा बिफानि खस्थ'नि मावनाय मावनाय बा फोरोंनायफोरखौ जोङो जाफुंसार होनो थाखाय जों जेब्ला बिमा बिफाया जोंखौ ओ खांबाय फेदेरबाय जों बिमा बिफानि खस्थ'नि फिथाइखौथ' जों होफिननो हानांगोन नालाय जोङो बेफोरनि सायाव जोङो गोजान जायगायाव फोरों फरायहैयोब्ला जों बैफोरखौ साननानै गोसो होनानै फरायनाया जोंनि गोनां आरो मानो होनोब्ला जोङो सासे फरायसा मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ लानो होनोब्ला जोङो बेफोरनि सायाव जोङो नोजोर होनांगोन बा फरायनांगोन ओ जोंनि बिमा बिफाफोरा गोबां खस्थ'यै फोरोंग्राबो दं ओ सोरबा ना फाननानै सोरबा बिदिनो सोरबा दाउ दाननानै सोरबा अमा दाननानै गोबां बिमा बिफा फेरा फिसाफोरखौ फोरोङो बेनिखायनो जोङो फिसाफोरा जोङो मोजां सोलोंथाइ लानाया मोजां अबार जों बिनि सायाव गोथौयै जों बुंनो थांला बिनि सायाव जों रायज्लायनो थांला अब्लाबो जोङो फरायसाफोरा मोजां जानांगौ गुन गोनां सोलोंथाइ सानायाव बाहागो लानांगौ अब्ला बर' हारियाबो मोजां फारसे आवगायलांगोन आं बेखौ सानो आरो नोंथां नों मा सानगोन?
औ नंगौ आंबो नोंथांनि बुंनायावहाय ओ माने फोथायनाय दङ।
औ औ नोंथां।
ओमफ्राय नोंथां ओ दासान्दिथ' नुनो मोनदों जे ओ माखासे सुबुंफोरा बा माखासे फरायसाफोरा ओ एसे गाज्रि लामाथिं थां थांनो हमदों जेरै ओ जुमायफोर लोंनाय बा जौफोर लोंनाय
औ नंगौ नंगौ बुजिदो बुजिदो।
उम। अब्ला ओ ओ बिसोर फरायसाफोरा जे मोजां लामायाव थांनोब्ला ओ माबायदि थांनो हागोन माने नोंथाङा मा सानो बिनि
नंगौ नंगौवाय आङो नोंथांनि सोंनायनि फिनखौ आङो बुंगोन आ जोङो जाय फरायसा बा उन्दै गथ'फोरा गाज्रि लामाजों थाङोब्ला जोङो बेखौ मोजां बोसोन होनांगोन मोजां बोसोन होनायनि गेजेरजों जों बिसोरनि माइन्ड बा बिसोरनि साननायखौ जों सोलाय होनो हानांगोन। बेखौ जोङो बुनायजों नङा बेखौ जोङो रायनायजों नङा बेखौ जोङो मोजां बोसोन बा जों गुरै राव जों बुंनांगोन बोसोन होनांगोन बोसोन होनानै जों बिसोरनि गोसो सिङाव नांहोनो हानांगोन बिखा गावहोनो हानांगोन माबायदियै ओ बिसोरनि बेखौ मोखाङाव नायनानै माबायदि बुङोब्ला बिसोरनि ओ बिबुंथि होनानै सोलायहोनो हागोन बैनि सायाव जोङो बुंनांगोन आरो। आथिखालाव जोङो नंगौ नोंथांनि सोंनाया गोबाङै गोथौ फिननाय बियो अह सोंथि बियो आथिखालाव गोबां फरायसा जाबा उन्दै उन्दै गथ' गथ'फ्रा गाज्रि बा बिदिनो जों बुंनांगोन एसेबां माबाखौ बुंनो थांला होमबाबो जों गाज्रि लामाजों थांबाय बेखौ जोङो साफ्रोमबो जों जोंल' दा बुंनानै नङा गासैबो जों बेखौ बिमा बिफा गासैबो जोंनि ओ बर' समाजनि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा बिनि सायाव मोजां खालामनो थाखाय बयबो बिबान लानांगोन अब्लाना जोङो बैफोर गाज्रि लामा थांनायखौ जोङो होबथानो हागोन बा गाज्रि लामा थांनायनि बेलायाव जोङो साफ्रोमबो बिमा बिफा साफ्रोमबो बर' समाजनि दैदेनगिरि बा बैफोरखौ जोङो फेग्रा मुवानिफ्राय गाज्रि मुवा थांनायनिफ्राय जोङो बो होबथानो हागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां नोंनिबा मा सानगोन?
औ नंगौ आं नोंथांनि बुंनायखौ फोथायो नंगौ।
अब्ला बिदिजोंथ' गोबां बाथ्रा सावरायबाय माखासे बाथ्राफोरखौनो जोङो सावरायबाय दिनैयो। जोंहा समाबो जाबाय बेनिखायनो जों दोनथ' लायसै उनाव लोगो मोनगोन नों
औ जागोन दे नोंथां दे।